खुलुमबाय। औ उम उम नोंथांखौ गोजोन फुंबिलि नो गाहाम हामलायनाय जासि हरबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
उम। होम। दा ओ दा जों बेयाव ओ नाफाम मोनख्रिनि बागै सावरायनो लादों नों नाङा माबाफोर बुङो नामा?
ओ नाफामाथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे आंगो नि आदार बा जानाय जामुं बेखौ जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो दिनैसिमबो जाबोनाय जायो ओ बे ओ नाफाम खौ जोंनि बर'फोरा बयबो जानानै मोजां मोनो। बिनि थावनाया जोबोर मिलौहाबनाय
उ
आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनो सानदों नामा?
उ नाफाम नाफामखौ मार-माबोरैहाय बानायनाय जायो।
औ नाफामखौ माबोरै बानायनाय जायो होनोब्ला जों गिबियावनो नाफामखौ जायखि जाया नाफोरखौ जोङो फोराननानै बेखौ जोङो बेजों लोगोसे नाफोर नाजों लोगोसे जोङो जोंनि जायगायावनो मोननाय गांदेमा थास' बा थास' गोसोम थास' गुफुर बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै ओ ना गोरानजों बेजों जमायै देग्लिनाय जायो। बेवहाय ओ खारैबो एसे एसे होफानाय जायो। ओ बेखौ जोङो मोजाङै देनानै लानानै बेखौ जोङो औवानिफ्राय बानायनाय मोनसे हा सुङाव बेखौ सोनानै ओ बेखौ जोङो जोंनि जे खारै थालिर फस्लानिफ्राय दिहुननाय खारै बेखौ बे खारैनि बे ओ औवानि जे नाफाम सोनाय औवानि ओ हासुङाव जोङो नाफामखौ सोखांनानै बेखौ होथेनानै बेखौ गोबाव समनि थाखाय लाखिनानै जोङो नाफामखौ दिहुननाय जायो।
बे नाफामखौ जों बर'फोरा नोंसोरनिथिं माबायदि जेनेबा गासैबो न'खराव दाबो न'खर न'खर बाहायोना?
औ औ थारैनो बे नाफामखौ जोंनि बर'फोरा ओ बर'फोरानो बयबो जायगानि बर'फोरानो बाहायो। थिग बेबायदिनो जोंनि गामियावबो बा जोंनि ओनसोलावबो बे नाफामखौ ओ मोनसे ओ गाहाय जाग्रा जामुं महरै बाहायनाय दिनैसिमबो बाहायबोबाय थानाय जायो। बेखौ जोङो जोंनि मोनफ्रोमबो बर'फोरनि न'खराव ओ खालामनाय जायो। होननानै बुङोब्लाबो गोरै गोरोन्थि जानाय नङा। आफावथ' जोङो ओ गुबुननिफ्राय बा मा होनो गुबुननिफ्राय जोङो बायनानै लाबोनानैबो जोङो जायो आरो बेखौ न' न'आवबो बांसिनैनो दिहुननाय जायो।
औ औ
नाफाम नाफामखौ जोङो बा बानायनानै जोंहा माबाफोर मुलाम्फा बा माबाफोर फालांगियारि बिखान्थियाव लांनो हायो नामा बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नाफाम होनोब्लाथ' बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनि रोंखा राखाजों नाफामखौ देबोदों। आरो बेखौ गोबाव समालासेै थिनानै जानो थाखाय बे नाफां खौ बाहायबोदों ओं दाबायदि दैलां बो थोराव बर'फोरा गोबां ना मोननाय जायो। बेनिखायनो बर फोरा बेफोर नाफोरखौ नाफाम देनानै गावनि न'खरखौ एसेबाबो रां खान्थियाव सुंथानो थाखाय। ओ बेखौ फालांगि गि महरावबो दोननो हायो जेरैबाय दि आइजोफोरा। नाफाम देना न' न'आव थानानैनो ओ नाफाम देनानै ओ फालांगि ओ फालांगि खालामना हायो बेफोरखौ गुबुन हारिफोराव गोबां देनायखौ नुनो मोना बेखायनो गुबुन हारिफोरा बेफोर नाफाम देनायखौ जो बोर मोजां मोनो। आरो बेफोरखौ जोबोर। ओ बेसेन होयो बेखायनो बेखौ फालांगि बारि महराव दोननो हायो। आरो ना फामा जोबोर मोजां बे देहानि थाखाय जेबो खहाबो खालामा बेखायनो बेखौ गुबुनफोरा। जोबोर बायनायखौ नुनो मोनो नो।
औ।
औ।
ओम नाफाम नाफामखौ खालामनायाव ओ मा मा गाहाय मुवाफोर नांगौ नों थाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नाफामखौ बाहायनायाव ओ जेरैबायदि थास' थास' नांथारगोन। थास स' आरो ना गोरान। नाखौ ओ आरो औवा हासुं दोन आरो नाफामखौ सोना दोननो थाखाय औवा हासुं खौ नांथारगोन। औवा हासुं नङाबा बा बा गुबुन रोखोमनि आइजें। जाहाथे बेखौ मोजाङै दोननो थायो। ओम। बे गिबियावनो जोङो नाफामखौ ओ ना नाफा फाम देनो थाखाय, ना नाखौ मोजाङैनो साफा खामनानै लाग्रोगोन।
औ।
साफा खामना लानानै नाखौ मोजाङैनो फोरानगोन, फोराननानै ओ थासखौ बांसिन जोंनि गामि। थास गोसोमजोंनो देनाय जायो।
औ।
ओम आ बे थास गोसोम इसे फोरान फोरान दबो आरो जोंनिथिं। ओ एसे फोरानदबनानै ओमफ्राय दिंखिबा उवालावनो देनाय जायो बिदि थ मिसिं बायदि बाहाय नाय नुनो मोनाखै। ओ। दिंखियावनो देनानै ओमफ्राय औवा हासुं बा जायखि खिजाया आइजेेङाव सोनानै दोनो आरो।
औ।
ओम।
ओम नाफामखौ जोङो, ओ जानाय खायद महरै ओ ओ-म जायखिजाया समावनो बाहायनो हायो नामा?
औ बाहायनो हायो।
औ ना। ओम नाफामखौ जोङो, ओ माबायदि जानो संनाय जायो। दा बेखौ बाथोन बा ओंख्रै बेफोरबायदि माबायदि महराव संनाय जायो।
अ बेयो ना बेयो बाथोन बा ओंख्रि महरावबो संजायो। ओ बा थोन बाथोन बाथोन खालामोबा बांसिन थावनाय मोनो।
औ।
ओ नोंथांमोननिथिं माबायदि सङो बांसिनै?
ओ जोंनिथिंबो। ओम नाफामखौ बां बाथोन, आरो ओंख्रि मोननैबो रोखोमैनो गोबाङैनो संनाय जायो, जोङो बाथोन महरैबा ओ बेखौ जोङो बा बे नाफामखौल इसेयै खारैजों संनाय जायो। आरो जुदि ओंख्रै महरैबा जोङो ना नाफामखौ ओ थास बिथ्रि बा बेफोरबादिनो ओ। जायखिजाया ओ। मैगंफोरजों रुदबनाय बेफोरबायदिनो ओ गोबां ओंख्रै महराव जोङो बेखौ ओम संनानै जायो।
औ
ओ नाफामखौथ जोङो बर'आव गोदोनि बर'नि
ओम
नाफामखौ संनानै जोङो जोंनि न'खराव स फैनाय आलासिफोरनो आलासि सोंनो हायो नामा?
औ हायो मानो होनबा आलासि नाफाम होनबा बर सुबुंफोरा जोबोर माने ओ जानो जानो जानो जाखायो आरो नाफामनि माबा मोन बोलानो थावनाय मोनो आ दे
ओ
ओंखायनो आलासिफोराबो नाफाम मोनजाब्ला गोसोखौ गोजोन मोनलायो।
औ।
ओम।
ओ। नाफामखौथ' ओ जोंनि बर'फोरा जायो। थिग बेबायदिनो गुबुन हारिफोराबो बे नाफामखौ बानायनानै जानाय नोंथाङा नुदों नामा?
गुबुन हारिखौ आङो जों बर'फोरा जेरैबायदि आदब खान्थिजों बानाय बानायनानै जायो बेफोरबायदि आदब खान्थि बिजों माने बानायना जानाय आं नुफेराखै। जानो हागौ बिसोरो गुबुन गुबुन गुबन आदब खान्थिजों बानायो थेवबो बर'नि बायदि बेसोरनि बानायनाया जाया माने बेसोरनि थावनाया बेफोरबायदि जाया आरो
औ।
नोंथां नोंथाङा नुफेरबाय नामा सोरखौबाफोर बानायनाय?
औ गुबुन हारिनि नाफाम होननानै बानायनाय होनोब्ला आं दिनैसिम नुफेराखै। ओं जानांगौ बिसोर बिसोरबो बे ना गोरानजों बानायनाय जायखिजाया आसार महरै बानायनानै जायो ना थाय जोंनि बर'फोरा जेरै ओ नाफाम उम बानायो जोंनि जेखिनि आदब खायदा ओ खारै थास' जेरै ओ‌ गाहाय थास' गांदेमा बेफोरनि मोदोमनाय बेफोरबाय बे बुस्थु ओ मुवा बेसादफोरखौ ज' खालामनानै जे जोंनि बर'फोरा खालामो बेफोरबायदि आ आयदाखौ बा नेमखौ बिसोरो बाहायनायखौ जों नुबोफेराखै बा बिसोरो जोंनि बायदि नाफाम ओ खौ गोबां ओ खम बा बाहायानो होननानै बुंजायो
उम।
ओ नाफामखौ ओ जोङो जे फालांगियारि बिखान्थियाव लांनो हायो अब्ला बेवहाय जोंहा गोबां अनसायनाय मोननो हायो नामा?
औ मोननो हायो मानो होनोब्ला बेफोरबायदि आदब खान्थि बाहायनाय दासिमबो गुबुन हारियाव ओंखाराखै बे ओंखायनो बेखौ दा ओ जि आइ टेकबो होनाय जाबाय। जाहाथे बेखौ उम फा फाननो हायो आरो गोबां रोखोमनि आदब खान्थिजों बानाय बावनानै आरो बेखौ जौगाफारसे लांबावनो हानायनि थाखाय
अ
दे बिदिब्ला नोंथाङा नाफामनि बागै फोरमायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ गोजोननाय थाबाय
ओं दे
दाननानै होदो इनकलला